हेल' नोंथां? हेल' नोंथां गोजोन हर नोंथां।
औ औ गोजोन हनोथांनिसिमबो।
अह। नोंथांजों आंहा मोनसे गोनांथार आयदानि सायावसो सावरायनानै फनाव हरनाय जादों नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
औ औ हागोन दे।
अ नोंथां मा होनो नोंथाङा जेरै आबाद मावनाय एबा दाउ अमा बोरमानि फोरनि बानायनायनि सोमोन्दै फार्म बानायनायनि सोमोन्दै आंनो फोरमायनो हागोन नामा माबोरै बानायनाय जायो?
हागोन नोंथां।
औ दे होमबा नोंथाङा फोरमायना होनाय आंनो।
औ। दाउ अमा फार्म ना नोंथां दाउ अमा फार्म बुंनाय दाउ अमा फार्म बानायनाय होनना बुंङोब्ला नोंथां बे दाउ अमा फार्म बे फार्मफोरा जोंनि बा न'खरनि न'खर सुबुंफोरनि मोनसे रांखान्थियारि आयदानिबो मोनसे सुफुंनाय मोनफा मोनफा बाहागो नोंथां बेखौनो आं गिबिसिनै नोंथांनो बुंहोग्रोनांगोन जे बे जोंनि रांखान्थियारि बा जोंनि न'खर सुंसुंनायनि मोनफा मोनफा बाहागो। जाय फार्म बा अमायानो जा बा दाउनियानो जा बा बोरमायानो जा बेफोरो जोंनि मोनफा मोनफा रांखान्थियारि मोनसे आयदा जायखौ जों फाननानै रां रां आरजिनानै जों गसंथाना थानो हायो। जेरै अमा ना अमा फार्म बानायनानै जोंङो अमा मासेखौ जोंङो मा खालामनो हायो फाननो हायो फाननानै जों गोबां रां बायदि बुथुमनानै जों ओ मोजाङै सोलिलांनो हायो। बा दोनथुमनाय जमा जरि बायदि खालामनानै जों इयुननि थाखाय थिनानै दोननो हायो। बिनि आवगाय आवगायनो जों अमा फार्मखौ माबायदि खालामगोन। मारै खालामनाया मोजां जागोन बेखौ जों गिबियाव सिन्था खालामग्रोनांगोन सिन्था धारा खालामग्रोनांगोन बे सिन्था धारा खालामनायानो जाहैबाय जों अमा फार्म बानायनोब्ला जों गिबियावनो गिबियाव जोंङो इथा इथा बालाफोर लाबोनानैबो जों एसे मोजां खालामनो हायो बिनि अनगायैबो बिनि अनगायैबो जों इथा बाला होआलासिनोबो जों बानायनो हायो। आरो इथा बालाजों जुदि फार्मखौ बानायोब्ला साबसिन जायो होननानै आं सानो। हाब्रु अमानि खि बायदिफोरा मैलाबा गाज्रि जाया आरो जुदि नोंथाङा ओ इथा बालाजों बानायोब्ला नाथाय जों गोदो आरो दानिखौ नायोब्ला एसे आलादा गोदोनि बोराइ बुरै बा आबै आबौमोननि समाव जाबादि अमा लायोमोन बा दा गोनो खो मुगायाव जाबादि लायो। गोदो फाराम होनना बुंङोला बेफोरबायदि फाराम नुनो थाङामोन। माने गावबा गाव लांदां जायगाफोरावनो बा दुब्लि फोथार फोरावनो खालाबायना लाखिनानै अमाफोरखौ फिसियोमोन बा फियोमोन आबै आबौमोना थिग बिदिनो बिसोरबो रांखान्थियारि आयदा हिसाबै गोदोनिफ्रायनो दाउ अमा बा हांसो बोरमा बायदिफोरखौ फाराम बा फार्म तायब बानाय फार्म बायदि बानायनानै फिसिनानै गावबा गाव न'खरखौ सुंथाबोदोंमोन थिग बिब्दिनो नैबे गोदान मुगायावबो फैयै फैयै मानसिफोरा मिथिनाय जाबाय जेन बेफोरबायादि गोजाम आदबजों खालामबाय थायो ब्ला मोजां जानाय नङा होननानै गोबाङानो गोरोंखा राखा गोरों गोरा ओंखारनानै अमा फारामखौ बिगियानारि आदब जों बा दोरोङारि आदबखौ गारनानै बिगियान आदबजों गोबाङानो मावबोनानै गोबां मुलाम्फा मोनो हा होमबा मोजां गोबां मुलाम्फा जानो हादों बा अमा फार्म पाक्कानि बाथ्रा खोथा बुंदोंमोन आं आथिखालाव पाकानि बानायनानै रुम रुम गावबा गाव अमाखौ हिसाब खालामनानै गावबा गाव पकानि एसे हाफ वाल टाइपह बानायनाय जायो ब्रै फुट बा फुटहालागै गोजौ बानायनाय जायो उनथिंजाय रुम रुम मानै माथाम सोहना दोननानै जेसेबां अमा दं बेखौ हिसाब खालामनानै मोनसे ज'खा लानानै गाव गाव खावलाम खालामनाय जायो बे हिसाबावनो अमाखौ सोना दोननाय जायो लोगोसे अमा बिमा आरो अमा अमा बुनदा होनना बुङो जायखौ जों बेखौबो बे बेखौबो लाखिनाय जायो फिसा‌ जाय होनो थाखाय बा जोलैबारिनि थाखाय बिदि मानै खालामग्रोनाय जायो बेनि उनावनो फार्मखौ जागाय जागायजेननो हायो आरो बिनि अनगायै अनगायैबो बिदि फिसा आजयहोनाय खालामालासिनो जों हाथाय बाजार बा गुबुन न'ख'रफोरनिफाय बायना लाबोनानैबो बेबादियै जों फार्मखौ खालामनो हायो आरो आथिखालाव सिगांनिफ्राय साबसिन मोजांसिनै गोनोखो मुगाजों बानायनानै आथिखालाव गोबांआनो गोबां मुलाम्फा आरजिनो हादों जेरै अमानि दाना बे अमानि दानानि जि जानायनि सायाव बुङोब्ला आथिखालाव गोबां हाथाय बाजारफोराव बाहायना मोननाय दानाफोर मोनो बै दानाफोरजों अमाफोरखौ थाब फेदेरनानै थाब थाब फाननानै मुलामफा जासोनायखौ जों नुनो मोनदों आरो जोंबो बेबादिनो मुलाम्फा खालामनो हादों दाउ अमाया दाउआनो जा बा हांसोआनो जा गोबां आथिखालाव गोनोखोआरि मुगाजों खालामनानै जों सुबुंफोरा गोबां रां आरजिनो हादों लोगोसेयैनो गावबा गाव न'ख'रखौ सुंथानानानै रांखान्थि आंखालखौ सुफुंनो हादों इदिनो दावगानो हादों आरो बैफोर दाउ अमा फार्मखौ बानायनायनि सिगांनो बिथांमोना बा उनाव गोबां आथिखालाव बेफोरनि ट्रेनिं होननाय ट्रेनिं सेनटार ओंखारबाय गोनोखोरि मुगाजों माबायदि दाउखौ फिसिनांगौ माबादि अमाखौ फिनांगौ माबादि बोरमाखौ फिसिनांगौ आरो बेबादिनो ट्रेनिं बायदि लानानै
औ नोंथां
गोब मोजां खालामनो हाबाय आरो बेफोरबादि ट्रेनिं लानायनि उनाव सरखारनिफ्राय आजिखालि आथिखालाव सरखारा गोबां आस'नि होनो हमदोंसै बेफोरबादिनो गोबां सुबुंफोरा थांना थानायनि राहा मोनदोंसै सरखाराबो सरखारनिफ्रायबो बेबादि गोबां आस'नि दाउ अमा फिसिनायखौ गोबां लाइमोनफोरा मोननानै आथिखालाव गोबां मोजांनि सायाव मोजां जादों बेखौनो आं नोंथांनो फोरमाय लोगोसेयैनो नोंथांआबो बेफोरबादि अमा फार्म बा दाउ फार्म बानायनानै माबाफोर मुलामफा जानो हादों नामा बेनि सायाव आं नोंथांखौ आं एसे फोरमायहरनो थाखाय खावलायबाय
औ नोंथां नोंथांआ बुंनाय बायदि जा‌ नोंथांआ आंखौ फोरमाय फोरमायनो थोननाय लेखा आंखौ फोरमायनो थोंनोसै आंबो है एसे फार उम फार्मारनि एबा फार्मनि सोमोन्दै आं नोंथांननोबो फोरमायनो सानदों ओव अमा फ्रार्म बानायोबा नोंथाङा अमा फ्रार्मनि सोमोन्दै बुंबाय थिग बे बेयादिनो आं नोंथांनो बोरमा प्रार्मनि सोमोन्दै फोरमायनो सानदों बोरमा प्रार्माबो बि बिदिनो अमा फ्राम बायदिनो नाथाय बोरमा प्रामा गोरलैयो आरो फ्रामा बानायनो थाखाय नाथाय समा गोलावनांगौ जायो आरो बोरमानि थाखाय ओ बोरमा फानोनि थाखाय ओ फ्राम बानायनो थाखाय गिबियावनो नोङो बोरमा जोलैखौ मोजां लानांगोन गोबां जातनि बोरमा दोङो जेरै ओ मा होनो? हाइब्रिद जोलैनिबो बोरमा दोङो बेफोरखौबो लाजायो बेफोरखौ बोरमाखौ लानो थाखाय गिबियावनो नोङो एसे हानि गोनां थि जागोन बे हानि हाखौनो एसे जेवरा दुंनानै जाहाथे बाहेरनिफ्राय गुबुना ओ बोरमाया बाहेरायाव ओंखारलांनो हाया आरो गुबुननिफ्राय ओ जिब जु जेरै सैमाफोरा फैनानै अरफैनो हि बायदि नोङो दुमना लाग्रोनांगोन आरो बेबायदिनो खामनानै जों बोरमाखो फिसिला फिसिनो हागोन आरो फोरमानो जानो थाखाय गांखो
औ औ औ हेलौ नोंथां।
ओ फेदेरनो थाखाय बोरमाफोरनो फोर गांखोनि अनगायैबो गोबां बिफां लाइफांनि बिलाइफोरखौ हानना
औ।
नोंथां बिदिनो ओ जों बोरमा फिसिनो थाखाय गिबियावनो ओ मोजां जोलैनि लाबाय बिनि बेबायदिनो लानानै जों बोरमाखौ ओ माहोनो ननि एसे जिख्लाबसे हायाव बेरा दुमनाय बा जेवरा दुमनायाव मा होनो बोरमाखौ हेंगारना दोननो हायो बेखौ जोङो होमबानिया नायबाय थानांला। ओ सम मथि जोङो बिसीखौ दै होबाना होनांगोन जोथोन लानांगोन बेबायदिनो ओ लानांगोन आरो न'आव बोरमाखौ दोननो थाखाय गोजौ सां नांगोन जा ओ मा होनो हायाव थायोब्ला बिथांमोननियावबो गोबां बेरामफोरा सोमदेरनो नागिरो बेखायनो बिथांमोननो सां लुनानै होनांगौ आरो। बेफोर साङा जानांगोन ओरैबायदि एसे गुदुं गोनां जानांगोन आरो साङा फिसा फिसा जाहाथे बिसिनि खिया हा सिङाव गोग्लैलाङो जेब्ला बिसि हासुयो अब्ला बे हासुनाया दै सिं ओ हा सिङाव गोलैलांनो हानाय बायदि आरो सिङाव ओ मा होनो बेफोर गोग्लैलांनाय खि आरो हासुदैफोरखौ साफा खालामनो थाखाय हाबनाय बायदि सांखौ गोजौ लुनांगोन आरो नोंथां। नङाबा मा होनो ओ बोरमाया ओ मा होनो ओ बेमार आजार निफ्राय बासिगोन आरो नोंथां आरो सम सम बिस सोरनो ओ मा होनो ओ मुलि एबा बेमारफोर नांगोन जाहाथे बिसोरनाव गाज्रि बेमारफोरा सन्देरा। बेनि थाखाय बिथांमोनखो जोथोन लानांगोन आरो आरो बोरमाफोरखौ ओ मा होनो ओ बेफोरनि फिसानिफ्रायनो फिसा खालामनानै गोबां खासि बोरमा खालामनानै फिसि फेदेरनो हायो। बेफोरजोंनो गोबां सुबुंफोरा दा मा होनो जानायखौ नुनो मोनदों आरो जिउखौ दैदेनलांनाय खो नुनो मोनदों बोरमा फार्म जोंनो जेरै जोङो मबेल फोराव ओ इउटिब एबा ससियेल मिडियाफोराव बिदिनो गोबां सुबुंफोरखौ जाफुंसार जानाय बोरमा फार्म जोङो नुदों आरो बिथांमोना ओ मा होनो राजस्थाननि हारियानानि बेफोरबायदिनि गोबां मोजां मोजां गेदेर गेदेर जोलैफोरखौ लाना फैनानै फिसिबायना फार्म बानानायखौ नुनो मोनदों जेरै जोङो बेंगोल ओ मा होनो बेंगोल गदबो नायनोसो दोङो बेबायदिनो गोबां नाम दङो आरो आंबो मिथिजोबा बेबादिनो गेदेर गदेर जादनि ज राम बोरमाफोर दोङो बिथांमोना बेफोरबायदि बोरमाखौ फिसियो आरो ओ मानो होनोबा जोंनि लकेेलदि बारा देरा नालाय बेनि थाखायनो बेफोरखौ बिथांमोना लाना फैनानै फिसियो आरो नोंथां।
उम।
ओ गोबां ओ नुनो मोनदों आरो बिदिनो ओ आरो बिथां बेफोरखौ ओ मा होनो जेब्ला मेसें बोथोर जायो अ अब्ला बिथां बिसोरखौ ओ मा होनो फोथाराव हेंगारनायनि थाखाय हेंगारोब्ला मा होनो ओ सैमाफोरा फैनानै अरनायनिबो जोङो नुनो मोनो आरो। अरनानै अरथाना गालाङो आरो नोंथां बेफोरखौबो जोङो रैखा खालामनो थाखाय सानफ्रोमबो नायनांगोन आरो जे जेब्ला मेसें बोथोर सफैयो बेबायदिनो नुदों आरो आरो लोगोसेनो मा होनो बोरमाखौ ओ मा होनो ओ जोलैखौ क्रस खालामनो रोंनांगोन नोंथां। क्रस खालामनो रोङाबा मा होनो ओ बे जोलैफोरा मोजां जाया आरो देरा आरो' जेरै जोङो मोजां मोजां न'आवनो लाखिनांगोन जोलै खालामनो थाखाय जोङो बोरमा फान्थाफोरखौ जों बानायना लानाङो आरो गावबा गावनो बेबायदिनो जोङो मासेनिफ्राय मानै माथानाय माब्रै बेबायदि मोजां मोजां जोलै बे क्रस खालामनानै मा होनो गोबां बोरमा फिसिनांगोन मासे मोनायल'जों जाया खेबसेयैनो सेजौ नैजौ एबा थामजौ गाहामावलागै जों बोरमा फिसिनांगोन अब्लासो जोंहा ओ मा होनो बैफोर फिसिनाय फार्मखौ नायनायाव जोंहाओ गावबा गावनि मुलाम्फाखौ बोस
औ
फिसिनांगोन आरो बोरमा फिसिनायाव जोङो मा होनो बांद्राय गोरा नङा आरो बोरमाफोरनो जों जाहोनो हायो आरो जाहोनांगोन आरो लोगोसे जे बोरमाफोरनि गोबां दानाफोर दोङो बेफोर जाहोनो गुदैफोर सेलसिल जायो आरो नोंथां सलसिल जानानै थाबदेरो आरो नोंथा बेनोसै आरो नोंथां आंनि बुं
औ
नंगौआ जोंहाथ' दोनगौसो नामोन नोंथां दे गोजोननाय थाबाय